खोनादोंना नोंथां?
औ मोजाङैनो खोनादों।
अ अ दे सानजफुनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनाय थाबाय।
औ नोंथांनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। ओरैनो नोंथाङा दा मानि मा खालामगासिनो दं?
दाथ' आं ओरैनो जिरायना दंथ'यो आरो।
अ ओरैनो ओरैनो थानायनि अनगायैबो ओरैनो ओरैनो दासान्दि मा
अ दासान्दि माने आंथ' ओरैनो दाथ' गायनाय फुनाय जाबाय नङा होमबा? बोथोरानो जेरै दैज्लां नङा होमबा जेरै दा गायनाय फुनाय सोलिगासिनो इदिनो। दसे फुं फुं समावहाय दुब्लियाव थांबाय ओमफ्राय बेलासि समावहाय ओरैनो रेस्ट लाबाय आरो।
औ
दे होमबा जों मोनसे आयदा लायनानै सावरायनि नामा नोंथां?
जागोन दे।
औ ओ आयदा महरै जोङो आइजोफोरनि देलायनाय बा गाननाय जोमनायनि सायाव सावरायनोसै नामा?
औ खोब मोजां बेयो मोनसे मोजां आयदा होननानै जों बुंनांगोन।
आइजोफोरनि देलायनायबो गाननाय जोमनाय होनोबाबोथ' आइजोफोरनि मा होनो बर' आइजोफोरनियानो देलायनायानो जाबाय मा होनो गाननाय होनोबाथ' जों दखना इफोर इखौनो गाहाय होन होननानै सानो आरो बर'फोरनि गेजेराव दानि दिनाव आरो जों दख ख'नानि अनगायैबो गुबुन हारि गुबुन गुबुन हारि गुबुन हारियानो होनांसिगोन माने ओनबा गस्ला गस्ला लंपेन्ट बेफोर त गुबुननिफ्राय फैनाय नङा होमबा
औ
अ आरो देलायनाय होननो थाङोबा जोंनिया गोद दोनि समावहाय आसान खेरा माला ओमफाय मा मा होनो आं बारा मोजां मिथिया आरो माने बर'फोरनि देलायनायफोरा बाराथ' गोदोनिया बुंजायो दानियाथ' गोदान मुगानि जाबाय
औ ओम गोबां फारागथि जानानै फैबाय
औ गु फारागथि जानानै फैबाय
गाननाय जोमनायनि बेलायावबो जों गोबां फारागथिखौनो मोनो। जेरै जोंनि गोद जोंनि आबै आबौमोनहा बुंलांनाय बायदिब्लाथ' गाव गावनो दानानै लायो। नङा होमबा द खनाफोरखौ इन इन इन्दि फिथोब एबा खुननिफ्राय आरो मिथिंगायाव मोननाय गासैबो जिरादखौनो लानानै खालामोमोन आरो। जेनेबा गिबियावनो जोङो हमग्रोनो हायो जेनेबा जों ओ खुन्दुंबाबो फिथोबनिफ्राय बानाय बे बानायखांनायनि उनाव जोङो खालार होनो अदेबानि गाब गानो ब्लाबो जोङो बिफां उम बिफां लाइफांनि फिथाइ सामथाइ जेरै जोङो गोजा दानोब्ला दावा खान्थाल मादा बेफोरखौ होयोमोन आरो ओमफ्राय गोसोमबाथ' ओरै जोङा अ थाइस्रि फिथाइखौ सोमनानै सापादा गोजायाव जाहैनो हागौ बे सापातआव सुनैबो होयो एसे ओ माबायाव गोजायाव एसे सुनैबो होदेरनाय जायो। खान्थाल मादाजों आरोबा माबाया ओइ उम दावा फिथाइ।
दावा फिथाइ आं मिन्थिफेरा आरो दावाखौ।
दावा फिथाइया बै जेब्ला बै गोमो गोमो माबायाव होयोना जे मोसो मोसौ थुखैनाय समाव जे गानहोयोना गोमो गोमो फिथाइ नुनो मोनो ना हयथ' जोंनियाव दावा होनो हयथ' नोंसिनियाव बेलेगबो होननो हागौ नामखौ।
औ जायगा लायनानै जायगा बेलेग बेलेग बुङो नालाय।
औ ओमफ्राय दा ता दख'नाल'सो गानखायोमोन बांसिन आइजो फोरानो आरो जोमग्रा जोमग्राफोर आलना आलनजि ना मा होनो? बेफोरखौ लाबायानो। आरो जोमग्रा जेनेबा ओमफ्राय त' गोदोनि समाव गैयामोन दाथ' गोबां रोखोमनि फैबाय। दा दखना खौथ' जों नायोब्ला बर'फोरनि गेजेराव मोननै रोखोमै मोनो। मोनसे अग्रं आरो मोनसे लांगा। अग्रं दखना खौ बांस-ओं बांसिनानो जोंनिया अग्रं दख'नाखो ओ बुरैफ्रा गानोमोन आरो लांगा दख'नाखौ बांसिन ब-बहाबा थांबा अदेबानि सिख्ला हिनजावसा मानसिफ्रा गानोमोन। बेफोरनि गेजेरावबो जोंहा गोबां दख'ना मोननो हागोन। फारौ मेगन मा मा दंमोन?
फारौ मेगन, दाउसा मोख्रेब आगर ओमफाय लाव बेगर ओमफाय मा होनो बैग्रि बैग्रि बिबार आगर इदिनो खामब्रेंगा आगर इफोरदि आरो ओरैनोथ' द' मा होनो आगर गैयि दख'नाखौ सालामाथा होननाय जायोमोन नामाथाय?
औ सालमाथा एबा आगर गुबैबो होननाय जायो।
औ औ इदि औ।
ओमफ्राय बेफोरनि गेजेरावनो जोंना दख'ना थावसि होनबाथाय मोनसे ओ मुं गोनां एबा मुंदांखा दख'ना होननानै बुंनांसिगोन आरो बर'फोरनि गेजेराव जेराव जों हिनजाव हिनजाव गो दान हयथ' मालाबा बैराथियाबो गानो। हयथ' आरो मालाबा जोंहा दौदोनिखौबो गाननायखौ नु
औ औ दौदिनिया माने गानो आरो इखौ
बेयावनो जों ओ आइजोफोरनि गाननाय जोमनायखौ लानो हायो। आरो आथिखालाव जोङो समजों लोगोसे आरो हाल सालजों गोरोबफानानै गुबुन गुबुन ड्रेस जेरै सो लंपेन्टफोरबो गानबाय सुइजारफोर गानबाय। मानो होननानै बुङोब्ला जों दिनै सम जों खारफायाब्ला ओरैबायदि माने गाज्रि थासारि जालांगोन जायखौ जों माने हमनानै हमस नो हाया आरोना। जेरै जों दा जों बहाबा दावबायोब्ला ट्रेनफोर गाखोयोब्ला दखना गानबाय थानानै थांनो हानाया थ' गोरलै जानानै फैया अदेबानि दिनै जों फ्लाइटफोर गाखोनो गोनां जायोब्ला दख'ना गानना थांबाथ' उसुबिदा जायो बेफोरनि गेजेरजोंनो गान्नाय जोमनाया सोलायबोबाय आथिखालाव
औ समजों खारफानो गोनां जाबाय जिहेथु
औ औ दा देलायनायनि खोथा बुङोब्लाथ' जों गोदोनिफ्राय नायोब्ला देलायनायाव जोङो ओरैनो जोंनि बर'फोरा गुबुननि मुवाफोर बारा बाहायामोन ओ मिथिंगायाव मिथिंगायाव मोननायफोरखौनो बाहायोमोन जेरै जों खोनानो मोनो खानाय लोबनो थाखाय जोङो बेसरनि खारै बेफोरखौ बाहायोमोन जाहाथे खानाया मोजां आरो गोलाव जानानै थायो आरो लोगोसे हयथ' गोसोम खालामनो थाखाय आमलायनि बिलाइफोरखौ देग्लिनानै फुनोमोन आरो जेरै जोङो गाब गानो थाखाय आखायाव जोङो जेनथ'खाफोरखौ बाहायोमोन आरो लोगोसेयैनो जोङो जोङो जेब्ला गुस्थिफोरखौ गोजा खालामनो थाखाय थाङोब्लाथ' जोङो आथिखालनि लिपस्टिप बायदि खालामनो थाङोब्लाथ' दावा फिथाइ दावा बिगुर बेफोरखौ बाहायो होनना खोनादों आरो लोगोसेयैनो सिन्दुर फिथाइ अदेबानि बेफोरखौबो बाहायोबो होननानै खोनादों आरो लोगोसेयैनो गोदोनि सम समावथ' आसान खेरा बेफोरबायदि जेबोआनो खोब खममोन उननि समाव ओंखायनो हयथ' बैसागु बायदिसिनाफोराव जेरै जोङो खोमाफ्राव बिबार ला बिबार लानाय ओ बिबारनि माला आरो लोगोसे नो हयथ' खोमायाव जों मालाबा हाग्रानि बेन्दों बेनलाफोरखौ बानायनानै आसान गाननाय औ आसान नङा खेरा गनाय बे बेफोरखौ नुनो मोनदोंमोन आरो आरो उननि समाव जोङो आसान होनबाथाय जोंहा गिबियावनो एसे मुंदांखा होननानै बुंब्ला गंखन नासानखौ जोङो बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन होनना बुंनाय जायो गंखन आसाना ओरैबाय गंखन आसानखौ जोङो ओरैबायदि आसान होननानै मिथियो जाय आसानजों माने जेब्ला जों हिनजाव नायनो थाङो बे आसानखौ सोबोयो हय थ' माने दोनबोयोमोन आरो ना बे आ जेरै जोङो ओ इसान चन्द्र मुसाहारिनि जोङो माबाखौ मोननो हायो आबारि सुंद' सल'खौ मोननो हायो बे आबारि सुंद सल'आव जेरै गंखन आसान थेबनाय बेफोर खोथाखौ मोननो हायो ओमफ्राय जेरै जोङो बालि मोथि आसानसांखा आसानसांखायाबो मोनसे मुंदांखा होननानै बुंनांगोन जेराव जोंनि बर' समाजल' नङा हिन्दु समाजावनो गोबां हाबा जानाय आइजोफोरखौ गानहोनाय खौ नुनो मोनो आसान सांखाखौ बेफोरनि अनगायैबो जों दा आखाइयाव थांबाय आखाइयाव थांबा जों खोमाफोरनियाथ' खेरा फुलखुरि आरो बा थिबो बिदिबो मोनगोनदां ओमफ्राय गन्थंआव थाबाय देलायनायनि थाखाय नलदफोर थागोन ओमफ्राय खोमायाव गोदोथ' ओ नाखाफुल नलद बो बोथि ना माबा मोनसेबो होनोमोन
हो
खोमायावथ' खोमायावथ' फुखुरिफ्रानो थाहैबाय आरो फलखुरि खुरखुरि ना ओमफ्राय खे-खेरा बेफोरबो जा नोंसो लसो मोजाङै मोन थिसिगोन हनजावसा मानसिफ्रासो गानबाय थानाय जायो लोगोसे
माने नै दानियाथ' जायखिया खेरा नालाय खेरा होनो आरो ओमफ्राय माने फुरखुरिफोरबायदि खेरा नालाय सोरानो गोदोनि दिनावथ' आरो नाम गुबुन गुबुन मुंजों बुङोमोन नङा होमबा दानिया माने खेरा नालाय खेरा इदि सनानि खेरा थाबाय रुपानि इफोरदि सना लाना नानै सना खेरा लायो बिदि रुफा इफोरबायदि आरो आमफ्राय सिगांनियाथ' ख मा होनो स खोमानिफ्राबो नाम थायोमोन नङा होमबा दानिथाथ' आरो बाजारफ्राव ओंखारनायबथ' जि खि जाया नामफोर खौ मिथिला नालाय जाय गाननाय जायो आरो दानियाव
माने गोदोनि दिनाव ओरैबायदि मोनसे साननाय दंमोन। जेनेबा सनाखौ मोनसे बेसेन गोसा मुवा आथिखालावबो बेसेन गोसा बै समाव रां माने बसेना एसे खममोन आरो इनकाम एबा जोंनि खामायनायफ्राबो खममोन। दा ओमफ्राय मास ओरैबायदि सानोमोनखिजान जोंनि बर आइजोफ्रा हयथ दिनै आं सना बायनानै गानब्लाबो माब्लाबा समाव जोंनि नखराव खैफोद फैयोब्ला जों बे सनाजोंनो जोंनि खैफोदखौ फोजोबनानै लागोन अदेबानि माने फाननानै थ बन्दख एबा हर थनानै बेफोरबायदि गोबां खोनायो आरो।
औ जो मानो होमबा एफोर जो मा होनो थायो बेफोर थाखायोबा माने रांखान्थिफ्राव मायबा मोनसे उसुबिदा जायोबा जों बेफोरखौ फाननानै सुंसनो हायो आरो नखरनि एसे मा होनो रांखान्थिनि बेलायावहाय।
खोब मोजांआनो दा आं सानो आं सानो एबा अदेबानि जोङो गोथौयै बिजिरोबा बिजिरनानै नायोब्ला जों नुनो मोनो माने नखरनि गाहाया गाहाय हिसाबै जोङो हौवा एबा नखरनि गाहाय बिफाखौनो जों साननाय जायो। नाथाय बिनि गुबै सामलायगि रिया आयजोआसो एबा बिमायासो जाहैखायो मानोना
औ नंगौ नंगौ।
ओ मानो होननानै बुङोब्ला सासे हौवा गैजायै नखरा आइजोआ मोजाङैनो सोलिलांनोबो हागोन नाथाय जे ब्ला नखराव आइजो गाहाय गैला होमबाथाय नखरा गेदेर फेथ गेदेर जानो नागिरनायखौ जों नुनो मोनो।
औ सिलिंखार जालांनो नागिरो माने।
उम दा देलायनायनि बेलायाव ओ दा जों गोदोनियाथ गोदो थांबाय नाथाय आथिखालाव देलायनायाव जों गोबां फाराग नुनो मोनो गोदोनि गोदोनि जा गाननाय जोमनाय बेफोरथ थांखाबायानो आथि ल सोलायबाय नाथाय जोङो आथिखालाव गोदान हारिमु देलायनायफोराव होननानै बुङोब्ला जों दिनै नुनो मोनो आइजोफोरा ओ मोननै मोनथाम खोमायाव सुफ्लुंनानै जोङो दिनै सना गाननायखौ नुनो मोनो। गोदो खोब दंमोन ना गैयामोन नाथाय खममोन आरो।
औ दानि दिनावथ आरो हौवा मानसिफोर खौबो गाननाय नु न'आव नङा होमबा?
औ। आरो लोगोसेयैनो खानाय खानायाबो आजिखालि मडेलिं जालांबाय।
औ हौवा हिनजाव माने फारागानो गैल ला होनजागोन आरो दानि दिनावहाय।
औ आरो आथिखालाव जों गोदान हारिमु हिसाबै देलायनायाव जोङो माबाखौबो मोननो हायो आथिङावबो आस आस्थाम गानो। औ-औ जेखियानो जाया मा नों मोनसे आयदाखौ सावरायनानै फोजोबनो हानाया गोरलै जाया ओंखायनो जों दा समाबो जाबाय ओंखायनो थोलायनोसै औ दे गुबुन समाव मोजां रायलायदिनि दे ओम दे।